औ नोंनाव खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ जोङो दा नैबे दंफां आरो बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायदिनि।
औ जागोन।
फार्सतावनो आङो नैबे साल दंफां बे साल दंफांखौ जे ओ दा आथिखालाव गोबां बाहायो मानसिफोरा दा बेखौ नोंथांमोननिथिं ओ बाहायो नामा बा नोंथांमोननिथिं दङना गैला बे दंफांफोरा बेनि सायाव एसे फोरमायदो?
औ अ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' अन जोङो गोदो गोदायनि फ्राय साल दंफांखौ गोबां नुनो मोननाय जायोमोन जिहेथु गोदोनि समावहाय मिथिंगाया हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांजोंनो आबुंमोन बेनिखाय ओंखायनो साल बिफांनि बिबां खौबो गोबाङैनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे जाहोनफोरनि थाखाय साल बिफांनि बिबांखौ खम बिबाङाव नुबोनाय जादों। बेबायदिनो आंनि नोजोरावबो सालबिफ फांआ ओ एसे खम बिबाङावनो दङ।
बेखौ माबाफोर खामानियाव बाहायो नामा?
ओं बेखौहाय जों सुबुं माहारिया गोबां खामानियाव गावनि नांगौ बायद जे बाहायबोनायखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहाय ओ संसार जानायावनो नांगौ जानाय बिसिना बानायनाय आरो मासि, आरांगा बेफोरबायदि बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ नैबेस साल दंफाङा जोबोर मोजां खामानियाव फैयो गोराबो गोबाव जोरनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो।
अ
औ
ओरैनो न'फोरावबो बाहायनाय जायोना बेफोरखौ
औ नों गौ जों न'फोर औ न' लुनायाव बाथाम महरै बाना बाहायो। आरो खुन्था महरैबो बाहायनायखौ जोङो नुनो थाङो। ओ बेनिफ्राय आथिखालाव माखासे न'खरफोरावबो बेनि खुन्था बाहायनायनि सिनखौ जोङो नुनो मोनो ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव औवा बायदिसिनानि बाहायोब्लाबो माखासे माहाजोन माहाजोन सुबुंफोरनियाव नैबे सालनि खुन्था बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
थ'
बेनिफ्राय आरो जोङो बे साल दंफांखौनो अर जननाय एबा बन महरैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। नैबे श साल दंफांनि बना जोबोद दोमो दोमो रोहो रोहो जोङो। अरखियाबो बिनिया जोबद मोजां। मोजां जायखौहाय जोङो थोरसि सुनाय बेफोरावबो बाहायनो हायो।
औ ओरैनो ओ नोंथांमोननिथिं बेफोर दंफांफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनो ना मोनला?
ओ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बयनिबो बारिफोरावहाय फांफा गाहामखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो। बेखौ फाननानै ब फालांगि खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो। नो दङ। बेनि बेसेनाबो गोबाङैनो
अ
अ जाय न'खरा माब्लाबा समाव गोबां अटेकआव गोग्लैनो गोनां जायो अब्ला बे बेवहायो बेफोर बिफांखौहाय फाननानै बै गावनि अटेक अ समखौहाय बिसोरो सुफुंनोबो हायो आरो। अ बेखौहाय जोङो गायनानै आ नैजि बा थामजि बोसोरनि उनावहाय जों बेखौ मोजां बिफां महरै मोननाय जायो बेयो गिदिर जायो। बेखौहाय जोङो फिथाइ गोनां महरै थारमाने ओ बाहायजाथाव महरै मोननाय जायो आरो।
ओरैनो बिनि ओ माबा फिथाइफोरखौबो फुलि बानायनानै गायनो हायो नामा?
अ जानो हागौ बे फिथाइनिफ्रायनो फुलि रज'यो। अ मानो होनोबा बिनि सेर सेर फुलि रज'नायखौ नुनो मोनदों नाथाय आङो बेखौहाय एसे आन्दास खालामनाय जायाखै आं सानो बेयो नंगौ
उम
अ बेबायदिनो नोंथांनिसो नोंथाङाबो औवा बाहायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा एबा गिबियावहाय औवाखौ मोरैहाय गायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो।
औ उम ओरैनोथ' औवा होननानै बुङोब्ला जोङो उ दा गायखांबाय दाथ' मेवा हरनायनि सम दा औवाखौ गायोब्ला नैबे अ थांनाय मासावहाय जोङो गायोमोन आरो बिदिनो बेखौ गायनोब्ला अ जोङो बिनि अ अ मेवा हरगोन बायदिखौ नायनानै जोङो बेखौ गायनांगौ आरो बेखौ अ लांदां जायगाफोराव गायोबा साबसिन जायो। बेनिफ्राय बेखौ दानस'नानै लानांगौ आरो बांद्राय गोलाव खालामनाङा बिदिनो थिन सारि फुटसो दोननानै बेखौ खदालजों दुइ फुट बा एक फुटसो जावनानै बेखौ फबनांगौ आरो होमब्लानो बियो थिन सारि बोसोरनि उनावहाय बिनि मेवाय हरनायजोंनो बियो गोबां औवा दंफां जायो आरो ओरैनोथ' औवा दंफांखौ जोङो गोबां रोखोमनि मुङै जोङो मोनथिनो मोनो जेन'बा औव गुबै जायखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो बेनिफ्राय जाय खौ जोङो थेलाय होनो बेयो जाहैबाय एसे फिसा फिसा ओमफ्राय औवा बुरखा बेयो एसे गिदिर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो औवाफोरखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो बैफोर औवाफोरखौ गोबां खामानियावहाय जोङो बाहायनो हायो आरो जेरै न'नि खामानियाव जोङो नै दा दैज्लां फैबायानो जानलाफोर होनाय बेफोर मैगं गायनायाव बेफोरो बिराद खामानियाव गोनां आरो हौवा होननानै जोङो बुङोब्ला बेरा होनाय जानला होनाय बियो गोबां खामानिनि थाखाय गोनां। बेनिफ्राय जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा संग्राय सान्द्रि खबायाइ जेखाइ गोबां बिदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि बिदिनो ना हमनो थाखाय बा माइरं जावनो थाखाय गोबां रोखोमनि जोङो बेखौहाय बानायनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो। दासिमबो सोरबा जोंबो बानायो बेखौ आखाइजोंनो। ओरैनो सारिगिदिं न'खराव बेरा होनाय। फ्रावबो बेफोरो गोनां औवा होननानै जोङो बुङोब्ला आरो बे औवाखौहाय जोङो मार्केटावबो दा गोबां दाम मोनसै जायखौ जों औवा गुबै बुङो। बियो आ मोजाङै जुदि बिदि रानायखौ जोङो फानोब्ला बेखौ जोङो थसेयावहाय बा फांसे दंफां माबायाव औवायावहाय जों सेजौ रांसिम जोङो न'आवनो फानहरनो हायो आरो। बेनिफ्राय जे जाय बायनानै लांफैयो बिसोरो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बायनानै लांफैयो जायफोरखौ जोङो इन्डास्ट्रिफोरावहाय बांसिनै लांनाय नुयो। बेयाव दै जे पेपार फरायो जोंनि सुबुंफोरा बा गुबुन सुबुंफोराबो बेखौ बेजोंनो बानायो होननानै आङो एसे मोनथिगौ। आरो बि बिदिनो जोङो गोबां खामानियावहाय बेखौ बाहायनो हायो आरो। दा ओरैनो नैबे सिगुन दंफां बेखौथ ओ मोनथिगौना नोंथाङा? बे सिगुन दंफांखौ। ओ जोङो माबोरैहाय ओ गायोब्ला बा बेसेबां बोसोरसोनि उनावहाय जोङो बेखौ बाहायनो हानाय जायो बेखौ एसे ओ फोरमायदो नामा नोंथाङा?
औ सिगुन फुलिखौहाय जोङो गायखांनायनि उनाव बेखौबो जि जिबा एबा नैजि बोसोरनि उनावहाय जोङो मोजां गिदिर महरै जोङो मोननाय जायो बेजोंबो जोङो न‌ लुनायाव बाहायनो हायो बेनिफ्राय आरांगा मासि ओ‌ बेफोरबायदि बानायनायखौ जोङो मोननो हायो ओ नैबे सिगुन दंफांखौहाय गायनानै जोङो जोथोन लानो गोनां जायो। ओ बे जों थोन लानायनि सोमोन्दै आङो उननि सो बुंनि बिनि बिलाइआ गोराना सिरियोब्ला बेखौहाय जिङावहाय एसे सावनानै होयोब्ला बिफाङा मोजां जायो होननानै आङो माखासे दंफां गायग्रा आबादारिफोरनिफ्राय मोनथिनानै मोनदों। ओं बेबायदि बिदिनो बे सिगुन दंफांनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंथ बाय आरो
ओरैनो सिगुन दंफांखौ जोङो न‌ फोरावबो बिदिनो थबथा ओमफ्राय गोबां बिदिनो बाथामफोरावबो बाहायनो हायोना?
औ बाहायनो हायो।
आरो नैबे जायफोरा जे न बिल्डिं जे लुयो गिदिर गिदिर बेफ्रावबो ओ जेरै आं दहाय औवानि बाथ्रा बुंदोंमोन बे औवा आरो बे सिगुननि थखथाखौनो ओ थाबजेर होयो। दालाय बेयावहाय ओ बाहायनाय खौ आं नुयो। सिगुन दंफांनि सोमोन्दै आङो एसेबाबो नोंथांनिफ्राय मिथि मोनबाय आरो साल दंफांनिफ्राय मा मा बाहायनो हायो बेफोरखौ आं एसे मोनथि नो मोनबाय नोंथांनिफ्राय दा नोंथांनिसिम आङो बेफोरखौ एसेब्लाबो मिथि मोननानै ओ नोंथांखौ आं साबायखर जासियो। आरो जोंनि नै बे ओ रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'सै होननानै आङो ओ एसेखिनियावनो लाखिथ'नोसै रायलायनायखौ।
औ गोजोन्थों।
औ।